लौ औ खोनाबाय खोनाबाय ओं
अ ओ नोंथां औ खोनादों नोंथांनिखौ खोनादों अ गिबियावनो नों थांखौ ओ बेलासिनि आं गोसो गोरबोनिफ्राय ओ सिगां गाहामलायनायखौ बावनाय थाबाय आ नोंथांनि खबरा दा मा माबोरै दंङ?
आंङो दा मोजांङैनो दंथयो ओ नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन?
अ नोंथां ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां।
अ नोंथां बेथ बिराद मोजांङैनो दंङ। आरो नोंथांङा माबोरै दं दासान्दिहाय?
अ नोंथां आंबो दासान्दि गसाइनि अननायाव मोजांङैनो दं नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजों सावरायनो गोनां आयदानि सायाव ओ सावरायनो गोनां आयदा ओ बे आयदाखौ ओ नोंथांनो फोरमायनि ओ आथिखालाव जों आथिखालाव जों समाजारि बिजों बा ओ समाजारि बिजोङाव आ बर' बर' सेंग्रा सिख्ला बा ओ जोंनि गथ'फोर जायफ्रा उन्दै उन्दै गथ' आ आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा आ हाबा जाखानाय आइजो बा हाबा जाखानाय आ हौवा मानसि ओ बिथांमोननि गेजेराव ससियेल मिडिया आ बे ससियेल मिडियानि गोहोमा माबायदि गोरजि गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो माबायदि मोजां गोहोम खोख्लैदों ओ बेनि बागै नोंथांजों सावरायनो होननानै ओ फन हरनाय जादोंमोन बा फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ थारैनो जोबोर मोजां आथिखालावहाय ओ जिहेथु ससियेल मिडिया बा बेफोरनि बागै रायज्लायनांगौआ जोबोर मोजांनि बाथ्रा आरो रायज्लायनांगौबो दा नोंथाङा ब बे मोनसे बाथ्राखौ रायज्लायनो सानदों थां?
अ थारैनो जों ससियेल मि दिया होननानै बुङोब्ला थ आ ससियेल मिडिया फ्लेत फर्मस होन्नानै बुङोब्ला जों गिबियावनो बुंनो हायो ओ फेसबुक बा वाटसाप बा इन्सटा आरो बेजों लोगोसे उम टुइटार टुइट आरो बेजों लोगोसे ओ इउटुब बै फोर एप्स फोरफोरखौनो जों ससियेल मि डियानि प्लेटफर्म होननानै ओ जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां
आ आथिखालाव ओ जों नुनो मोनदों जोंनि दा सोलिबाय थानाय थासारियाव ओ गोबां गथ' गथ' जायफोर गथ'फ्रा फा ओ थ्रि यार्स बा फर इयार्स बा फाइभ इयार्स बिसोर गथ'फोरनो ओ जोंनि बिमा बि फाया गथ'फोरनि आखाइयाव मबाइल खोख्लैनानै ओ मबाइल नायहोनानै बा इउटु ब बा बेजों लो गोसे ओ गेम बैफोर गेम फोर खौ गेलेहोनानै जोंनि गथ'फ्रा फरायनायाव आ एसे गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे ओ गथ'फोरनि मेगनखौ आथिखालाव बेफोरबायदि मबाइल नाय उन्दैनिफ्रायनो मबाइल नायहोनायनि जुनै आ मेगन फोरखौ गाज्रि जानायखौ ओ नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे ओ बेजों लोगोसे माखासे जायफोरा कलेजाव फरायनाय बा हाइ स्कुलाव फरायनाय बा जायफोरा आ बे लेभेलनि ओ जायफोर फरायसुलिफोर ओ बिथांमोनहा ओ बे उम मबेल बा मबाइल बा फेस ओ समाजारि बिजोंनि बेफोर एपसफोरखौ बाहायनानै ओ गोबां जेंनायाव भुगिनांनाय ओ बेफोर खौबो जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां ओ जेरै बेफोरखौ जों ओ फरायनाय समावहाय ओ जों गुबुन माबाफोर ओ फरायनायाव माबाफोर हेल्प मोनो जेरै जों माखासे बुस्थुखौ ओ टिचारा क्लासाव होनो हायै माखासे एनसार ओ बैफोरबायदिखौ मोनस्लाबैखौ ओ जोङो बे फन बा ओ टुइटार बा टुइटनि गेजेरजों जों ओ गुबुननिसिम फन हरनानै गुबुननिफ्राय हेल्प लानाय बा जों गावनो निजा ओ एन्सार दिहुनन्नानै लानाय ओ बैफोरनि बैफोरनि थाखायसो जों ओ गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव जों बैफोरनि अनगायैबो जोंनि माखासे उन्दै उन्दै फरायसुला बा फरायसुलिफोरखौ जों नुदों बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा ओ फेसबुक बा इन्स्टा बैफोराव ओ गावसोरनि ओ फट फट खेबनानै बा रिल्स बानायनानै ओ बिथांमोनहा फेसबुकाव आपलड होनाय आरो बेजों लोगोसे इन्स्टायाव आप आपलड होनाय आरो बेबायदिनो फरायनाय समाव आपलड होखांनायनि उनाव ओ माबे समाव सोर कमेन्ट हरगोन सोर लाइक हरगोन बेखौसो ओ फरायनाय टाइमावनो बेखौसो हांखुर जानानै ओ नेबाय थानाय बा मबाइलखौ नायबाय थानाय जों फोरखौसो बेफोरखौ नुनो मोनो मोनां
औ औ नंगौ थारैनो थारैनो जोङो औ बुंलाय नोंथां
आरो बेजों लोगोसे जों नुनोओ मोनो ओ जेरै ओ माखासे जोंनिओ हाबा जाखानाय आइजो ओ जायफोरा ओ बे फेसबुक बा इन्सटा बा ओ रिल्स इन्स्टाफोराव जों गावनि रोंगौ ओ थि जेरै गावनि रोंगौथि मोसानायनि रोंगौ थिबा माबा मोनसे बे बुंनायनि रोंगौथि थानाय बिथांमोनहा मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै फेसबुक बा इन्स्टायाव बैफोरखौ आपलड खालामनानै गोबां रां आरजिनायखौबो जों आथिखाल आथिखालाव नुनो मोनदों आरो ओ बिथांमोनहा गावनि गावनि नांगौ जानाय ओ गाननाय जोमनाय बा जानाय लोंनायाव बैफोर ओ रांफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोन्दोंमोन नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो थारैनो जोङो ससियेल मिेडिया बुङोब्ला नङा होमबा नोंथां?
नंगौ
नोंथाङा दहाय जेरै मखदों फेसबुक जा इयउटुब बेफोरखौ जोङो साननानै लानो हायो लोगोसेनो बैफोर ससियेल मेडिया ओंखारनायनि उनावहाय जोंनि जि मोनदांथि थिबा साननो हानाय गोहो बियो बांसिन बांसिन जौगादों होननानै जों साननो हायो दिनैहाय जोङो ससियेल मेडियायानो औ ससे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो बायदि रोखोमनि ओ जाथाय जानाय बा गुबुन गुबुन दाब दाब ओनसोलाव गुबुन गुबुन हादोरफोराव माखासे जाथाय जानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो हायो। लोगोसेनो ओम ससिय ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो जेरैहाय माखासे बायदि रोखोमनि ओ ओ रोंगौथिखौ देखायनो हायो आरो दसे सम ओरैनो ओं। माखासे ओरैनो सम थानायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बारहोहरनो हायो बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो गासिबो बाथ्राखौनो बा गासिबो ओ मोजां गाज्रिखौनो जोङो सोलोंनो हायो नङा होमबा नों
आर'नायालाय? नांगौ
औ थारैनो जोङो ससियेल मेडियायाव ओ दिनै मा जादों बा गाबोन मा जागोन बेफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनबाय थायो आरो लोगोसेयैनो जों ससियेल मेडियानि गेजेरजों माखासे बा गुबुन-गुबुन चेनेलनि ओ जेरै ओ भिडिअ बा निउसफोरखौ जोङो नुनो मोनो जो ससियेल मेडिया जुदि गैयामोनब्ला दिनैनि मुगायाव जोङो बबेबा हादोराव मा जादों बा बबेबा जायगायाव मा जादों जों बेफोरखौ नुनो मोननाय नङा। नङामोन होन्नानै आं सानहरो नोंथां।
थारैनो नोंथां नोंथांनि बुंनाया नंगौ ओ गोदो जों ओम। ससियेल मेडिया गैयि समावहाय माबेबा मोनसे हादराव जानाय जाथाय बा आथिखालाव खाथि खालायाव जानाय ओ बायदिसिना जाथाय ओ बैफोरखौ जों थाबैनो आथिखालाव ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनाय बा नुनो मोनो गोसारनायखौ नुनो मोनो आरो थाबैनो जोंनि आखायाव ओ बयनियावबो फन थानायलाय जोंनिसिम थाब सफैनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समाव जों मोनसे जायगायाव जाथाय बा माबा मोनसे जायोब्ला बेखौ जों निउस पेफार बा ओ निउस पेपारनि गेजेरजों जों गोबाव सम बा ओ सानसे ओ बेफोरनि गेजेरावसो जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव मोनसे जायगायाव जाथाय जायोब्ला जों बेखौ से सेकेण्ड बा नै सेकेण्डनि गे जेरावनो ओ जोंनिसिम सफैनाय बा ओ गोसारनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो। ओ। औ
औ नोंथां। खोनादों नों
औ आरो औ औ आरो मुगायावहाय जोङो गावनि रोंगौथिखौ बा गावनि जिखिनि सोलोंथाइ गुन बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे भिडिअ बानायनानै बेहाय आपलड खालामनानै बयनोबो देखायना होनो हायो नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नों थारै यैनो।
औ औ औ। बेजों लोगोसेनो जोङो गावनि रोंगौथि देखायनायजों लोगोसेनो जोङो बायदि रोखो ओ ससियेल मिडियानिफ्राय थो नांगौ नांगौमानि रां खामायनो हायो बा नांगौमानि मुवा बेसाद खौ जोङो बै सियेल मिडियानिफ्राय मोननाय फैसाखौ जोङो ओ नख'रनि नांगौ मुवा बेसाद बायनानै लानो हायो बा गावनि नांगौ बुस्थु बा मुवा बेसाद बायनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
थारैनो नोंथां आं आरो बेजों लोगोसे आं बुंनो हा सानबावो आथिखालाव जों ओ बे ससियेल मेडिया। बा बैफोरबायदि ससियेल मिडियानि सिङाव थानाय एप्सफोरनि गेजेरजों जों जोंनि लाइमोन ओ सिख्ला बास सेंग्राफोरखौ जों ओ ब्लेकमेल ब्लेकमेल जानायखौ नुनो मोनदों ओ गोबां मा ओ गोबां सुबुंजोंनो जों ओ ब्लेकमेल जाना ब्लेकमेल खालामजानानै रां लुथिजानाय बा रां थगायजानाय आरो बेजों लोगोसे ओ गुबुन हारिनि ओ सुबुंफोरजों ओ मोजां मोनलायनाय बेफोरबायदिखौबो जों ओ बे फेसबुकनि आ सरि ओ ससियेल मेडियानि दारैनो जों ओ लोगो मोनलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिबायदिनो गुबुन दाबसे जायगानि बा गुबुन दाबसे हादरनि ओ सुबुंजों बा जोंनि ओ ओनसोलनि सुबुंफोरजों ओ बे ससियेल मेडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों ओ लोगो मोनलायनानै जुलि जालायनायखौबो जों ओ आथिखालाव फ्राय नुबाय थानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो। बेफोरखौ जुदि नायोब्ला जोङो ससियेल मिडियाखौ ओ गाज्रिबो होननानै बुंनो हायो आरो जुदि जों मोजांनि फारसे जुदि नायोबा जोङो मोजांबो होननानै बुंनानै लानो हागोन। आरो जौगानाय फारसे नायोबा जों जोंनो औ जोंनो थारैनो ससेल मिडियाखौ नांगौ होननानै जों साननानै लानो हायो नंङा होमबा?
थारैनो नोंगौ बिदिब्ला नों थां ओ जों बे खिनियावनो ससेयेल मेडिया आयदानि सायाव सावरायनाय हाबाफारिखौ ओ दोन्थनोसै नामा?
औ औ नोंथां जागोन दे औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो।